हेल' खोनादों ना?
औ नों खोनादों ओ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं ओरैनो? दालाय
आंथ' आं दायो ओरैनोसो दं नोंथां।
अ आदसा आदसा बेनो दङब्ला नोंथाङा आंजों मोननैसो खोथा रायज्लायनो हागोन नामा? मा नोंथांनि
अ हागोन नोंथां नोंथाङा आंजों
नोंथां
औ दे
औ औ औ बिदिबा नोंथां आं नोंजों रायलायनो लानाय बाथ्राया बेनो आरोना। ओ दा थ' जोंहा गोबां अखा हागासिनो दंङ‌ नङा होनोमबा? दा बे अखाबो बो बोथोरजों जोंहा दैबाना जायो नङा होमबा?
औ औ नंगौ
दा बे दैबानाया जोंना ओ जोंनि थाखाय माबायदि खहा लाबोगासिनो दं बा जोंनि थाखाय माबायदि मुलाम्फा लाबोदों एसे नोंथाङा ओ दैबानानि बागै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
नोंङा एसे फोरमायनानै होलायदो।
औ ओरैनोथ' अखा गोबां हानायनि जाउनाव दै बानाया जायो नंगौ
औ नंगौ
जेराव जों आबादारिफोरनि बा मैगंफोरखौ मैगं गायनायफोरखौनो होन बा सोरनिबा गायग्रा हाखौनो होन
औ औ
माने दैबानानि जाउन गोबां अखा हानायनि जाउनाव दैबाना जानानै बेफोरखौ मैगं मैगं मैगं बारिफोरखौ लोमो। बा सोरनिबा गायग्रा हाखौ खुरखायो।
औ औ
बेफोरनि जाउनाव जोंहा आबादारिफोरा गोबां खहा जायो आरो गावसिनि हा गायग्रा हा बा मैगं आबाद मावनाय बेफोर बेफोरखौ खोमाना लानांगौ जायो दैबानानि दारै
औ औ
बिदिनो गोबां खहा खालामो दै बानायाथ' जों जों सरासनस्रायै बेफोरखौ नुहुरसै आरो
औ
बिदिनो आरोबाव सोरनिबा न'फोर खुरखानाय
औ औ
बेफोरखौबो नुहुरो
औ
ओमफ्राय ओरैनो मुलाम्फा होनना बुङोब्लाथ' दैबानायाव जोङो
औ
बनफोर फैनाय मो हाजोफोरनिफ्राय बेफ्राव एसे मुलाम्फा जायो आरो अखा ओ दैबाना जानानै दैबानायावथ' मुलाम्फाया बांद्राया इसेबां गैया जों नुहुरनायाव बेखिनियानो बन फैनाय नाफोर मोननाय बिदिनो बेफोरखिनिखौल' नुहुरो आरो औ
मानिथ' नोंथांमोननि जायगायाव ओरैनो दैबाना जायो नामा दा
जोंनि जायगायावथ' ओरैनो दैबानाया जायो औ दैज्लां बोथोराव जानायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला दैज्लां बोथोराव गोबांथार अखा हायो बेनि जाउनाव दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनो
औ
नोंथाङाबो दैबानानि मुलाम्फाखौ मुलाम्फा आरो खहाखौ नोंनि मोनदांथियै सुंद'यै फोर-फोरमायनो हागोन नामा
हागोन नोंथां औ नोंथाङाथ' आंनो दैबानानि बागै बेखौ एसे फोरमायबाय ओ नोंथाङाबो आंनिफ्राय एसे आंनि मोनदांथिजों मिथिनो लुबैदों नालाय आं एसे खोन्थानो सानबाय आरोना नोंथांनिसिम ओ नोंथाङा जेरै होन्दों बेबायदिनो नोंगौ जोंहा बांद्राय अखा हानायनि जाउनाव दै बानाया जायो ओ जोंङो जाय लामाजों दैया फैबाय थायोमोन बे लामाखौबो दैया सोलायनानै दैबाना होनोब्ला जोङो ओ खुखाला खुखालि बा बबेथिं बा बे सिफावला बा सिफावलि बेबायदि जायो आरोना दैबाना होनोबा जोङो बबेबा मोनसे लामा गैयिजोंबो दैबानाया बबेजोंबा खुरखानानै बा बेफोरजों थाङो ओ बेबायदि थासारि जानायखौनो जोङो दै बाना होननानै बुं बुंनाय जायो आरो ना आ दैबानाया जों जोंहा गोबां बायदि बायदि खहा जायो जेरै जोंहा बिफां लाइफांफोरखौ बुखारनानै दै बानाया बुखारनानै लाङो ओरैनो जोंनि सुबुं माहारिया थांनानै थानो थाखाय मावनानै जाग्रा फोथारफोरखौहाय दैबानाया ओ लोमस्राव फैयो बालाबारि खालामो बा थुखानानै लांनानै दै लामाखौ खालामलाङो बेफोरबायदि गोबां खहा खालामो आरो बेनि अनगायैबो ओ दैबानाया जोंनि गामि गामि ओनसोलाव सोर सोल हाबनानै बेबायदिनो सुबुं माहारिनि हाफोरखौहाय गोबां खहा खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो गुबुन फारसे ओ मालाबा समाव दैबानानि गेजेरजों जोङो सुबुं माहारिनि जिउ गोमानायबो नुनो मोनो मानोना जोङो दैनिया बबेजों फैयो बेखौ फटा मोनस्ला बा सुबुंनि न' लोमसावनानै ओ सुबुंनि न'फोरखौ लोमसावनानै सुबुंफोर जोङो जिउ खहा जानायखौबो नुनो मोनो दैबानानि गेजेरजों जोङो बायदि बायदि बेराम जानायफोरखौबो जोङो नुनो मोनो बेफोर जाहैबाय जोंनि दैबानानि मोनफा मोनफा खहा आरोना नोंथां जेब्ला जोङो बे दैबानाया जोंना अखा बांद्राय जायो अब्ला दैबानाया फैनानै जोंनि बबेबा बबेबा जायगायावथ' जोङो गोबां न'फोरखौनो लोंजोबनाय नुयो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जोङो थानो जानो गोबां खहा जायो आरो जाहोनाव बिसोरखौ जों गुबुन जायगायाव लांनानै दोनहै लोंनो गोनां जायो बिसोरनि थाखाय जोङो बबेबा जायगानिफ्राय जों गानग्रा जोमग्रा खांनानै लाबोनायांगौ जायो जानो थाखाय रसन होनांगौ जायो जायो बेफोरबायदि आरोना दैबानाया जोंहा सुबुं माहारिनि थाखाय गोबां खहा खालामो फारसेथिं ओरैनोथ' दैबानानिफ्राय जों बांद्राय मुलाम्फा खौ मोनखैयाखा बेनो जोंनि मुलाम्फाया जाहैबाय दैबानानि गेजेरजों मोननाया जोंनि दैबाना जायोब्ला जों जों जेखिनि हा लोमसावदोंमोन बेफोरो हासार गोनां जायो औ मानोना बिसिनि फुलुं लाबाना फैयो नालाय बियो फुलुंफोरा जोंना जोबोद हासार बेखौ जों मोननो हायो जोङो फुलुं हायावहाय जों आबाद मावोब्ला गोबां रोखोमनि गोबां फिथाइखौ मोननो हायो आरोना जों माइफोर गायोब्लाबो नङा होमबा बेनि अनगायै जोंनि मुलाम्फा होनोबा जों बे दै बानाया बनफोरखौ लानानै फैयो बन्थ' बन जायफोरखौ जोङो न'आव बुथुमनानै लानानै न'आवहाय जोङो फोराननानै बेखौहाय बन महरै बाहायनो हायो आरो दा जोङो बनखौ हलंगिनि बना जाहैबाय जेनेबा दैनि बना एसेब्लाबो मा होनो बेखौहाय बांसिन मैल्य गोनांसिन होननानै बुङो मानोना बेयो थाब अर जोंबाबो मोजां खालामामो बा थाब जोबबा गोबौ थाबाय थायो बेफोरबायदि आरोना प्रब्लेम गैया माबा दैया लानानै फैनाय बेफोरबायदि आरो ओ बिदिबाथ' नोंथां जोङो एसे सावरायबाय आरो आं नोंथांनिफ्राय एसे मिथिनो लुबैदों आरोना
औ दे बुंलाय
जेनेबा जोङो दैजोंहाय जे जायगायाव दै लोमबाय थायो बा दैबाना जाबाय थायो बैबायदि जायगायाव सरकारा माबायदि मा होनो बेखौ जेनेबा बिसोरनि थाखाय माबायदि हेफाजाब होफैयो बा दै लोमसाव जानानै थानाय सुबुंफोरनि थाखाय सरकारा माबायदि हेफाजाब होनांगोन बा जों माबायदि हेफाजाब होनांगोन बा मा मा राहा लामा लानो हायो बेनि सायाव एसे फोरमायगोन नामा नोंथां
बेना सरखारा बैफोर दैबाना जानाय जायगायाव जा खहा जादों बा बेफोरनि बेफोरनि थागिरिबि सुबुंफोरा जिबायदि खस्थ'आव भुगिनांदों बिसोर खौ नायनांगोन नायनां जाग्रा फारसेनिफ्राय जाग्रानिफ्राय लोंनायनिफ्राय गाननाय जोमनायनिफ्राय गासैबो बिथिङावनो सरखारा नोजोर होनानै मदद खालामनांगोन आरो इसे दैबाना जानायनि जाउनावथ' खायसेना न'फोरा बुखारजायो
औ औ
नि थाखाय
औ
दिगदार जायो
औ
जाग्रा लोंग्रानि गोबां माबा खहा जायो बेफोरखौ सरखारा नाय नायनानै मदद होनांगोन गानग्रा जोमग्राफोर होफैनांगोन जाग्रा आदार माइरं बिस्कुट बेफोरखौ होफैनांगोन
औ
बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव गोबां रोखोमनि दैबाना जायो
औ औ
जायगायाव गोबांथार दैबाना जायो बबेबा जायगायाव सरासनस्रा फिसा दैबाना जायो जायबायदि जायगा गायाव दै बानाया गेदेर जायो बेफोरबायदि जायगा जायगायाव गभमेन्ट गोबां मदद होनांगौ खौ आं सानो आरो
औ गोख्रों नोजोर था नांगोन औ औ
गोख्रों नोजोर लाखिनांगो बिदिनो जों जोंबो जि लाइमोनफोराबो
औ
जों गासिबो सुबुंफ्रानो बिसोरखौ मदद
औ औ हायो
जेरै जाग्रा लोंग्रा एसे एसे अनसुंथाइ खांनानै होफैनांगोन बिसोरनो
औ औ
बेफोरबायदि हेफाजाब खालामनो हायो
औ ओरैनोथ' औ औ
गोबां जिब जुनारफोराबो दैबानाजों बुखारलांजायो
औ औ
बा थानो थाखाय बिसिनो जायगा गैया जायो फोरखौ बबेबा दाबसे लांदां गोजौ बोरि जायगायाव बिसोरखौ दोननांगौ आरो
औ नंगौ नोंथां ओरैनोथ' जोंहा बेबायदि ओ दै जाफ दै बाना जाफ्लेबाय थाग्रा ओनसोलावहाय गिदिर गिदिर बान्दो खौ होखानानानै दोन्नांगौ नङा होमबा सरखारा दै बारा जाग्रा माबाखौ दैसाखौ जोङो जेब्लायबो बान्दो गिदिर बिखना होनांगौ नङा होमबा
औ नंगौ औ
आरो बेफोरनि थाखाय माखासे सांग्रांथियारि बान्दोफोर नुनानै दोननांगौ मानोना जाय जाय औ दैबाना जायोब्ला थांनानै थाहैनो हानाय हाबायदि नङा होमबा
औ नंगौ।
गासिबो सरखारनिनो खामानि आरोना
औ।
बिदिबा नोंथां ओ नोंथांजों सावरायनो थाखाय दसे सम सावरायनाय जाबाय समबाबो जाबाय जोंहा ओ बिदिब्ला जोङो उनाव सावरायबावनो जेनेबा नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां नोंथांनिसिमबो बेखिनिखौ फोरमायनो थाखाय गोजोननाय‌ थाबाय।
जागोन दे नोंथां गोजोन